हेलौ औ
खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों
नोंथाङा ओ‌ दासिमाव मबे मबे जायगायाव बेरायखांखो ओरैनो?
ओ‌ आङो दासिम मोनब्रैसो जायगाखौ बेरायनो मोनबाय गिबियावनो आङो नैरोज जा ओ जिगु मायथाइआव गुजरातआव बेरायहैदों बिनि उनाव फैयै फैयै बोसोरथाम थाथ'नानै आङो नैरोजा नैजिथाम मायथाइयाव ओ गिबियावनो दिल्ली नैथियाव हारियाना आरो थामथियाव उत्तराखान्ड बेयाव बेरायहैदों ओमफ्राय बिनि उनाव नैरोज जा नैजिब्रै मायथाइयाव ओ सिक्किमाव बेरायहैदों आरो बिनि आगोल आङो अरुण-अरुणाचल प्रदेशावबो बेरायहैदोंमोन आरो बिखिनियानो आरो नोंथांनिया
थामसो जायगायावहाय बेरायबाय ए ओरै शिलं
औ
ओमफ्राय दिल्लीयाव थांबाय खोनसे ओनिफ्राय केरेला आं बे मोनथामसो जायगायावल' आङो दासिम ओ बेरायनो थांदों ओैरैनो नोंथाङा बैफोर जायगाफोराव थांनानै ओ माबाफोर खामानि लानानै थांदोंमोन ना बेरायनायनि थाखाय नोंथाङा थांदोंमोन
औ आङो बैफोर जायगायाव गावनि निजाय थांनाय जायाखै आं मोनथाम मोनब्रैबो जायगायावनो आङो जोंनि सोलों सोलोंसालियारि बेरायनायाव थांदों आरो सोलोंथाइनिफ्रायनो जोङो आबुं आबुङै रांखान्थियारि हेफाजाबखौ खौ मोनदोंमोन आरो गिबियाव आङो थाखो थाखो जियाव फरायनाय समाव आंखौ फरायसालिनिफ्राय लांदोंमोन आरो दिल्ली आरो गुजरात बे मोननै जायगायाव बेरायनो दा बे समाव आं गिबि खेब दावबायनाय हिसाबै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों नाथाय जानाय लोंनायनि थाखाय आङो देहायारि एसे लोरबां जानो गोनां जादों आरो आरो बेजों लोगोसेनो गासै गाससिबो जायगायावनो आङो जेब्ला आङो फरायबाय थादोंमोन बे समावनो आङो सोलोंसालिनिफ्राय आं खौ बेफोर जायगायाव थांनो दैथायहरनाय जादों आरो दा नोंथांनि बागै बुंदों
बेरायनाय हिसाबै आङो शिलंआवहाय थांदोंमोन
औ
लोगोसे दिल्लीयाव थांनायनियाबो मोनसे जोंनि हारिनि बर' हारिनिनो मोनसे गिदिर मोनसे प्रग्राम जादोंमोन बेवहाय आङो ओ जोंनि जाथिनि माखासे आफादफोरजों आङो बेयाव थांफादोंमोन औ केरेलायाव थांनायाबो आङो मोनसे जायगा ओ एसे नायदिंनाय हिसाबै आङो बेवहाय थांदोंमोन आरो
औ औ दा नोंथाङा बेफोर बेरायनाय समाव माबाफोर ओ माबाफोर फिसा बा गिदिर बेफोर ओरैनो माबाफोर जेंनाफोर मोगा मोगि जानो गोनां जादोंमोन नामा जानाय लोंनायनि बेलायावबो बार हावानि बिलायाव बुं
ओरैनो आङो फार्स्ट आदसा आङो जेब्ला शिलंआवहाय थांदोंमोन बे टाइमावहाय ओ आंनि बियो फार्स्ट एक्सपिरियेन्स ओ जेरैबायदि बेयाव लामा हाजो एरिया बेनि थाखाय आंनि ओ देहाया बुहुद ओ दुरबल जानानै आङो माखासे सम बेयावहाय ओरैनो आङो थाहै नांदों ओमफ्राय हेल्थनि आङो एसे हेफाजाब लानो गोनां जादों ए बे शिलंआव थांनाय समाव आंना बेफोरबायदि इसुआहाय जादों आरो गिदिर जेंना हिसाबैहाय नोंथांनियाव माबाफोर ओ बेफोरबायदि जेंना नुजादोंमोन नामा
ओ आंनि जेंनाया गिबियाव जोङो जेब्ला नैरोजा जिगु मायथाइयाव दावबायहैदोंमोन बै समाव जोङो गासै सान जिबा साननि थाखाय जोङो बै जायगायाव थाहैदोंमोन आरो दा बे समाव जोङो सिगां सानफोरखौ जों जोबोोर मोजाङै बारलांहोदों नाथाय जोबथा सानखालि जेब्ला जोंनि फैनाय लागा सम जायो अब्ला बै सानखालि मोनायाव जोंनि थाग्रा जायगायाव मोनसे गिदिरैनो अर खामदोंमोन आरो जायनि थाखाय जोंनि गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय फरायसा फोर साब्रै बिसे बिसोरो थैनो गोनां जादोंमोन नाल दा जों बेखौ गोबां दुखु मोनदों बै समाव दा बेनो आरो गेदेरसिन खैफोद जादों आरो बे समाव दा बिनि उनाव आङो जेब्ला उत्तराखडआव थांदोंमोन बे जायगायाव थांनाय समाव जानाय लोंनायनि बेलायाव आङो मोजां मोनाखैमोन आरो नाथाय जायगाखौनो आ जोबो गोजोननाय मोनदों आरो थामथियावे आङो सिक्किमाव थांदोंमोन बे जायगायाव थां समाव नोंथाङा जेरै जायगानि थांनाय लामाया मोजां नङा जायनि थाखाय देहायारि लोरबांथि नुजादों बेबायदिनो आंो बे जायगायाव एखे बे लोरबांथिया नुजादों आरो जायनि थाखाय आङो जायगायाव सहैनायनि उनाव बे जायगायाव मोजाङैनो जायगाखौ नायथिंनो हायाखै आरो बेखिनियानो आरो नोंथाङा बेनि नोंथां बेरायनाय जायगायाव बबे जायगाखौ साबसिन होननानै नोंथाङा सानो
आंनि बेरायनायनि जायगा होननानै बुङोब्ला दिल्लीयानो आंनि नोजोरावहाय साबसिन गुबुनफोरनियाव हयथ' बेलेग ज जानो हागौ आङो बेयाव बेरायनानै गोबां एक्सपिरियेन्सबो मोनबोदों बे जाबाय नुफेरै जायगाफोरखौ आङो नुनो मोनबोदों जेरै लटास टेम्पोल इण्डिया गेट ताजमहल बेफोर गोबां जायगाफोरखौ आङो आंनि मेगनजोंनो आङो बेखौ नुबोदों आरो गोबां आङो बैफोर जायगानिफ्राय आङो एसेबाबो सोलोंनो हादों आरो नोंथांनि हिसाबै दावबायनायाव बबे जायगा हिसाबै नोंनि नोजोरावहाय साबसिन
आंबो दिल्लीखौनो आङो साबसिन होननानै बुंनो सानो मानोना दिल्लीयाव गोबां नायनो गोनां जायगाफोर दङ जेखौ जोङो खाथि खानानै जों नाय ह दा बेफोरनि गेजेराव जोङो कटुब मनार इण्डिया गेट ताजमहल आरो बायदि बायदि जों गोबां नायग्रा जायगाफोर मोननो हायो नाथाय जों थांजोबनो हायाखै आरो अब्लाबो आं बे जायगाखौनो साबसिन होननानै आं साननानै लादों आरो
औ
दा नोंथाङा बैफोर बैफोर जायगायाव नोंथाङा सानबेसेनि थाखाय दावबायनाय हिसाबै थांदोंमोन
ओरैनो आङो दिल्लीयावहाय थांनाया आं बेयावहाय सप्ता मोनसेनि थाखाय आं बेयावहाय थांदोंमोन आरो शिलंआव बेवहायबो आङो सप्ता मोनसेनि थाखाय बेयावहाय दावबायनो थांदोंमोन
औ
केरेलायावहाय आङो जिबा साननि थाखाय बेयावहाय दावबायनो थांदोंमोन नोंथांनिया बेसेबां दिन बेयावहाय दा थगायनायनि माबाया समा बेसेबांमोन
आंनियाबो गिबियाव गुजराताव थांनाय समाव आंना जिबा साननि उन ना आङो उना सोांनायाव नै सान आरो दिल्ली थांनायाव स्नि सान बिनि उनाव उत्तराखणडआव नै सान आरो बेनि उनावोब सिक्किमाव दावबायहैनायाव थाम सान
नोंथाङा बे बे जायगायाव बेरायनानै बेसेबां सोलोंनो हाबोखो बा बेसेां बेसेबां गोसोफोरखौ बे माबायदि मोनबोखो
औ औ गिबियावनो जोङो थांनायनि जाहोनानो जाबाय जोंना सोलोंथारि दावबायनायमोन दा बे समाव बै जायगाफोराव गोबां गिदिर गिदिर हाबाफारिफोर लानाय जादों बेफोराव बांसिनानो गोबां गिदिर गिदिर साइन्टिस्ट गोबां गिदिर गिदिर सुबुंफोरा बेयाव फैदोंमोन आरो दा बेफोर बिथांमोननि स्पिस होनायफोरखौ जों गोबां मोजाङैनोोलों खोनासंनानै जों गोबां खोथा बाथ्रा सोलोंनो हादों दा आङो बे जायगायाव थांनानै आं गोबां गोजोननाय मोनदों आरो गावखौनो जाय जों माखासे बाथ्राफोरखौ ओरैनो हारसिङैनो सोलोंनानै लानो हाया बेफोर बाथ्राखौ जोङो बै बिथांमोननिफ्राय बिथांमोननि खुगानिफ्राय खोनानानै जोङो गावखौनो गावखौ सोलोंना लानो हानो थाखाय जोङो माखासे गियानखौ आरजिना लानो हादों आरो दा नोंथाङा बेफोर जायगायाव थांनानै गावखौनो गावनि सायाव माबायदि सोलायनाय लाबोनो हादों आरो
ओरैनो आङो बैफोरबायदि जायगायावहाय थांनानै आंनि जिउआव मोनसे गोदान लामा मोनसे थाबायनायनि थाखाय बा हान्थिनायनि थाखाय आङो मोनसे एक्सपिरियेन्स मोनबोदों गुबुन जायगाफोराव बेरायनानै गावनि ओनसोलाव थानानै गोजोननाय आरो गुबुन मोनसे जायगानि गुबुन मोनसे जायगायाव दावबायनानै गोजोननाय बेयो गोबां फाराग दङ गुबुननिखौ जोङो दावबायनानै जोङो सोलोंनानै लानो हायो
औ
बेफोरबायदि आरो
औ औ नंगौ दा बे बे जायगाफोराव नोंथाङा हारसिङै ना गुबुनफोरजों लोगोसे दावबायहैदोंमोन
ओरैनो जोङो जेब्ला टु थावजेेन टुवेल्भ जोङो जेब्ला ओइस एस ओ
फरायदोंमोन बे समाव जोङो कलेजनि जयैनो जोङो दावबायदोंमोन आ शिलंआवहाय आरो केरेलायावहाय जोङो जेब्ला जोंनि डिग्रि ब्रै सेमिस्टार फरायफुनाय समावहाय जोङो कलेजनि हिसाबैनो बेयावहाय जिबा सानखौ जोङो जायगा नायबिजिरनायजों लोगोसे बेरायहैनाय नामैनो जोङो बेयावहाय थांदोंमोन आरो
औ
ओरैनो नोंथांमोननियाव दावबायनायाव माबाफोर असुबिदाफोर जादोंमोन नामा?
दावबायनाय समाव असुबिदाया ओ आं गिबियाव बुंनाय बायदि गुजरातआवल' जानायखौ नुनो मोनदों बाखि बे सम गुजरातआव थांनाय सम समावनो जोंनाव ट्रेनाव गाखोनाय समाव माखासे सिखावनि सिखावनि सिङावनो माखासे खैफद गोग्लैनो गोनां जादों आरो जोंनि माखासे लोगोफोरनि म मबाइल माखासे रां बेफोरखौ खावनानै लांदोंमोन आरो जायखौ जोङो उन्दुनाय समाव मिथिनो मोनाखैमोन आरो बेबो मोनसे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जानानै फैदोंमोन।
औ औ।
औ दा नोंथांमोननियाव माबाफोर खैफोद जानायफोर दं नामा?
जोंनियावहाय जोङो जेब्ला केरेला फारसे दावबायज दावबायदोंमोन बे समावहाय जोंनि गाखोनाय ट्रेननि खथायाव जोंजों लोगोसे जायफोर दावबायारिफोर दंमोन। बिसोरो गोबां सिखावनि माबायाव गोग्लैनानै बिसोरो रांनि बहुद प्रब्लेमाव गोग्लैनानै
औ।
जों हेफाजाब होनो गोनां जादों। बिसोरखौ जोङो केरेला सिम लानानै थांनाय जादों आरो। दावबायनाय समाव बियो नुजानाय जेंना
औ औ दा बे समाव नोंथांमोना। गोजां बोथोरनि समाव थांनायमोन ना गोलोम बोथोरनि समाव थांनायमोन
जोङो बेयाव गोलोम बोथोर समाव दावबायदोंमोन। आरो औ। आरो नैबे नोंनिफ्राय आङो नोंथांनिफ्राय दावबायनायनि सोमोन्दै मोनथिनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय। ए। दा जोङो राय्लायनायखौ बेयावनो दोनथ'नोसै नामा
औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम गोजोन्थों औ